अ नोंथां खोनादो खोनादो नोंथां?
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओ आङो ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
ओंखाम जाखांथ'वाखै दा संगासिनो दं।
औ। मा ओंख्रि संदों नोंथां?
ओ माबा थाइगिरजों ना संगासिनो।
नोंथांमोनथिं बोथोरा दिनै माबायदि
जोंनिखि बोथोराथ' दा अखाबो हायाखै सान्दुंबो दुङाखै बोरैबा दोमैलु। जानानै दं आरोना।
औ।
नोंथांमोननिखिलाय।
जोंथिं दा सान्दुं दुंना दंथ'यो नोंथां।
अ थिगानो थ' होमबा दिनैनि टपिक ओ जेनबा जोंनि दिनैनि रायलायनाय लानाया इनो आरोना। जेनबा जों दैनि सायाव रायलायनो लादों। नोङा होमबा?
औ औ।
दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो म माबायदि जेनेबा जोंनि माबायाव जिउआवहाय दैया मायदि गोनां बा मानसिनि जिउआव आरोना बा मा बायदि ओ समयसा जायो जेन'बा दैखौ लानानै बिदि। फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां।
अ दे।
दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
थांना थानायाव।
औ।
जेरै लोंनायावबो जोङो दैखौ बाहाय नांगौ बाहायनांगौ जायो। नङा होमबा?
औ।
ओरैहाय आरो जि सुनाय
औ
जि सुनाय थोरसि सुनाय आरो जेरै दाथ' माइ गायनायावबो बबेबा जायगायाव दै थायो दै थाया। दै थायै जायगायाव जों मुं मिसिनफोरजों दैखौ सारनांगौ जायो। नङा ओमबा नोंथां?
औ जायो जायो।
आरो
आरो
ओ ओ नोंथांमोनिखि लोंनाय दैया ओरैनो माबायदि जेनबा?
जोंथिंथ' लोंनाय दैया मोजाङानो नोंथां। बारा एसे आयरन आयरन नङाबोर आइरनबो नङा माने दैयाव जोंथि।
अ थिगानो।
माबा नोंथांमोननिखै मा होनो दै-दैया जेनेबा लोंजानाय दैया ओरैनो आइरन मा जेन'बा दैखर ना दंख'ल?
जोंना जोंनाथ' दैखर गैया बारु। दंखलनिफाय बान-बानायनाय जायो।
अ
आरो जेरै मानसिनो मानसिनो थांना थानो थाखाय दै नांगौ बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरनोबो थांना थानो थाखाय दैे नांगौ। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
आरो बेनि थाखायनो जों दैखौ जानला मोनला इउस खालाम नाङा। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
सेभ खालामनानै लाखिनांगौ नङा होमबा?
औ।
आरो जिब जिबिनो थाखायबो थांना थानो थाखाय दैखौ नांथारगौ जायो। नङा होमबा? जेरै दुगैनाय थोरसुनाय बेफोरखौल' बायदिसिना खामानिफ्राव नांगौ जायो नङा हा नोंथां?
औ। दा ओरैनो नोंथांमोननिखि माइ गायनायनि दै जेनेबा माइ गायनायफोरावथ' जेबो उसुबिदा जायो। ज न' दै
जोंथिं बारा उसुबिदा जायाद्राय नोंथां।
अ जोंनिखेबो बिदिनो जेनेबा दैनि इमानबो मान माने माबा जाया आरो जोंनिखि जेनेबा लोंनाय दैयाथ' न'आवनो मोनखायो नालाय
औ औ
अ ओमफ्राय जोंनिखेबो बिदिनो दैफ्रा मोजां जोबानो आरो' ओमफ्राय दंग'फोरावबो दै फैयो हाजोनि। बेाय फैयो ओमफफ्राय बेफोरजोंनो जोङो। माने दुगैनाय सुनाय माबा गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हायो आरो माने दंग'नि फैनाय। दैजोंनो ओमफ्रायायथ' लोंनायाथ' मोजाङानो फैखायो जेन'बा
आरो जों दा जेरै दा दैमाफोराव जोङो दैमा खाथिफोराव जेरै फाथि जायोना नोंथां। बेफोराव जोङो दैमाफ्राव लेथ्राफोरखौ गारलाना फैयो नङा होमबा।
औ।
बेफोरखौ जों होबथानांगौ नङा होनमा नोंथां।
औ औ। खिथाानांगौ दा निजेनि जेनेबा साफाखौ निजेनो मिथिनांगोन आरोोना जोंनि बार मो जों जुदि बा रावाखौ निजेनो जुदि गुबुंले खालामामना लायोबा जों जोंनि देहायाव जोंनो माने। खहा मोनगोन आरोना गासिबो।
बेनि थाखायनो जों निजेनो माने साफा सुफा लाखिनाया मोजां आरो।
आरो बिफां लाइफां गैयाबो जेरै ह खिखानायफोर हा गिखानायफोर जायो नङा होमबा नोंथां दैजों।
औ जायो आरोथ' मा होनो दै। दैजोंनो बांसिन बेमारा साब थफायो होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा जेनेबा जों दै साफा मोनाबाथाय जेनेबा जोंनि देहायाव जों दैखौ नांबाय थाखागौ नालाय थ दैजोंनो जोङो थांनानै दङ जेनेबा
औ।
बेनि थाखायनो जेनेबा जों साफा जेनेबा निजेनि दैखौ। माने लोंनाय दैफोरखौ साफायै जेनेबा फिलटार खालामनानै लोंनांगौ आरो ना?
बारसि
हायोबाथ' फुदुंनानै बिदिहाय
जेनेबा जोंनि बुहुमाव दा सेभेेनटि ववान पारसेन्ट दै दं नङा होमबा नोंथां?
औ दं
बेनिफ्राय थ्रि सस थ्रि पारसेन्टल'सो। लोंनो थाखाय साफा नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ। बेखायनो जेनेबा जों दैफोरखौ लोंनाय दैफोरखौ माने। साफाय लोंनांगौ आरो ना?
औ बेनिखायनो सापादया जोबोद भेलु गोनां नङा हा नोंथां।
औ। नोंगौ।
गैयामोन दैया नेचारनि थाखाय मोनसे दैया नेचारनि थाखाय मोनसे जोंनो होनाय मोनसे गिफ्ट नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे रिसर्स
औ औ।
बुहुमाव थांना थानायनि जिखुनु जिबिनो दैखौ दैनि गोनांथि जायो नङाोमा नोंथां।
औ नांखागौ बेखौथ' जों दै गैयाबा थां।
मानसि अमा दाउ जिब जुनार बायदिफोर
औ गासैनोबो दै नंगौ।
आरो फिसा फिसा आरो फिसा फिसा मैगं थाइगं बायदि
अ बेफोरावथ' नांखागौ जेन'बा
बायदि बिफां लाइफांफोरनोथ' नांखागौ जायो नङामा
औ औ।
बहु- बुहुमा औ बुहुमादै नङाब्ला मोनसे प्लेनेट जानाया इमपसिबोल आरोना नोंथां। इमपसिबोल इमपसिबोल नङा दै गैयाब्ला
उम मोनसे रल बायदि नङामा नोंथां।
हा
दे द जेरै जों लोंनाय जानाय थोरसि सुनाय जि सुनाय आरो न' साफा खालामनाय बायदि
औ गासिबो माने दैनि दैयानो आर ना। दै नङाबानो जेबो खामानि जाखाया होनना मिथिखायो
आरो गावनि हाय जि मेेनटेन खालामनाय बायदियाव बाहायनांगौ नोंथां।
अ अ।
जों आरो जों नुनो मोनो दै मोजां न' दै मोजां नङाबाथाय माइ गायनायफ्रा मोजाङै ग्र' जाया नङा नङा होमबा नोंथां।
ग्र'जाया माने गासिबो बिफां लाइफाङानो आर ना म माने दै मोजां मोनाबाथाय दा मन माइ आबादाव आरोना जोंना माने दै नांथारगौ बांसिनानो माइ आबादावहाय बांसिन दैनि गोनांथि जायो आरो
औ। नोंथाङा जे जे एम नि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जा जख माने औ माने जोङोथ' जे जे माने न'खर न'खर दै माने जोंङ म मोनो नङा होमबा न'खर नखर न'खर दा ओमफाय बिनि बागैथ' आङो माने फंनैसो बुंनोसै थ' माने जोंनो माने मोजां गोगोद दै लोंनायनि थाखाय माने बेखौ। सरखारारा जोंखौ होोदों आर ना माने दै। माने माबानानै न'खर न'खर माने जाहाथे बयनिबो माने। थांना थानायनि जिउआवहाय माने मोजां माने माब थाखाय मोनलोंनो थाखाय दैखौ।
औ औ।
गोग्गो दैनि थाखाय माने माबाना होदो आरो ना
थ' बहुद माने बिनिफ्राय माने। सुबिदा मोनदों आरो ना दा जों जे जमनिफ्राय माने जों दैफोरखौहायथ' सिगांहायथ' सिगांनि समाव'। थ' बुहुत मा मोननो माबामोन नालाय थ' दाना न'खर न'खर। न'खर मोनो माने सुबिदा जोब आरो ना।
औ।
गाव गावाबागाव न'खराव गोग्गो दै मोनलोङो माने। बेनि थाखाय बहुत सुबिदा जानानै दं आरो ओमफ्राय गो दहायथ' जोंना बेबायदि लेथ्रा दैफोरखौनो लोंलाबायनानै थानांगौमोन नङा होमा नोंथां? गोदोनि समावहाय फुख्रि बा दैमा हाखरफोरनिफ्राय जोङोहाय। बिदि लोंनांगौमोन होननानै खोनादों आर ना आबै आबौमोननिफ्रायथ' जोंनि। समावथ' दा बिदि नंला।
औ
बिनि थाखायनो आरो थ' दाथ' बहुथ आपदेटाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां गोनोसोआरि मुगा जेरै दाथ'। बिदिबाय
दा नोंथां होनबा जोंनि जोंनि रायजलायनायनि समा जोब्बाय नामा?
औ समावबोथ' जाबाय बिदिबा नोंथां आं मिथियो। बेखौ नोंथाङा फोरमायनानैथाय होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय जाबाय नोंथां।
औ थें माने गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोथां बिदिब मालाबा सम मोनबा बेलेग टपिकनि सायाव रायज्लाय जासिगोन ना नोंथां।
औ औ।
गोजोन्थों